औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां नै आङो दायो ओंख्रिसो संगासि नो दं नोंथां ओंख्रिया जोंहा दा आं संनाया नोंथां ओ सबायजों साम' नोंथां
बेथ' जोंनि मोनसे दोरोङारि जानायसो नङा होमबा आंथ' बर'बाबो रोङा बिदिब्ला नोंथाङा बोरै सङो दोरोङा आरि ओंख्रिखौ आंनो एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ नामा नोंथां अब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै ओ जोंहा सबायजों साम' नालाय गिबियावनो सबायखौ आङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोदों नों थां न'आव आबाद मावनायबो जाया नालाय ओ बिब्दिनो आङो गिबियाव सबाय बायनायनि सिगाङावनो माने साम'खौ जोंहा दैमायाव थांनानै लाना फैदोंमोन आरो दैमायाव ना गुरनो थांनायाव साम'खौबो खननानै लाफादोंमोन जायखौ जों साम' गोलाव होननानै बुङो आरो नोंथां।
ओ बिब्दिनो साम'खौ खना लाबोखांनानै न'आवहाय बालथिङाव साननै दोन नगारदों मानो होनोबा बेयाव जोंहा साम'आव गोबां
बाला हाफोर थायो नालाय बेखौ जोङो खिगारहोग्रोदो आरो बेनि उनाव बेजों सबायजों जानो होननायलाय हा बा हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो सबायखौ बायना लाबोदोंमोन सबायखौ बायना लाबोनानै जोंहा सबाया गथा गथामोन आरो जायनि थाखाय लाबोग्रानि सबायखौ बासिना ओ इसे सारायाव एवनानैहाय माने गथा गथायैनो एवनानैहाय माबा ओ जोंहा बे अन्थाइ थाफायाव बेखौ फुख्रेमनाय जादों आरो हुख्रेमखांनानैहाय बेखौ एसे जावस्रिना लादों जावस्रिना लाखांनायनि उनाव बेखौ गुरै जानो थाखाय दैयाव सोमनानै दोनदो आरो ओरैनो रुइजासिम नैजिबा नैजिबा मिनिटसो जोङो सोमनानै दोनदों। गिबियावनो बा सोमनानै लाग्रो आरो बेनि उनावहाय सोमना लाखांनानै सबायखौ फिन खेबसेबाव नोंथाङा सुबाव सुबावखांनायनि उनाव ओ बे सबायाइ संनायनि सिगांनो जों गिबियाव मा खालामग्रोनांगौ साम' जोंहा साम'नि जि दाखोन थायोना बे दाखोनखौ नोंथाङा सा ओ स्टिफिन नङाबा बिजिफोरजों एरख'नानै गारनांगौ बेनिफ्राय बे ओ साम'नि खिबुखौ जोंहा दानस'नांगौ आरो मानो होन नना बुङोब्ला ओ जोंहा साम'नि खिबुखौ दानस'वाब्ला जोङो सोबनो हायाबा बेनि मोदोमा ओ सो-सोबबाबो जोंना फैनाय नङा आरो ओ बेबादिनो साम'खौ दानस'खांनायनि उनाव जोङो माखासे गोखै नारें बा ओ खामब्रेंगा खामब्रेंआ माने खोरदै लोङो जोङो बेजों फुनांगौ जाहाथे बेयाव थानाय माखासे मैला बा माराम बेफोरो आइनफोरा खारो बेनिफ्राय जोंहा साम'खौ जे
जाबाय जोंहा साम'नि जे हाबाफारि खालामनाय बे जाबाय बेनि उनाव जों साम'खौ मा खालामनांगौ सारायाव एवनांगौ आरो एसे थाव होस्रोनानै बेखौ एवथाराबो एसेल' एवफ्रामनांगौ जाहा थे बे सिङाव थानाय साम'नि जे मोदोम बेयो एसे गुगाना थायो आरो बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ खांना लाफिनसिगोन ओमफ्राय बे जे सबाय सबायथ' जोंहा सुनाय जाखाबायमोन नालाय सबाइखौ जोङो दै गुदुं फुदुंनायावहाय बेखौ हरसननांगौ आरो होरस्रांखांनायनि उनाव जेब्ला बियो एसे गुदुं जानानै गोदौनो हमो अब्ला जों बेहाय ओ संख्रिजों लोगोसे मा खारै हरफानांगौ खारै हरब्लासो जोंहा सबाया ओ गुरै जानानै रुयो आरो रिमिनला जायो आरो ओ बिब्दिनो जोंहा खारै हरखांनानै दान्दिसे सम गोदौहोदो गोदौहांबाथाय नोंथाङा बे सम बाइाथ' जोंहा ओरैनो हारसिङै गेब्लेनो नागिरा नालाय जों बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय सागं सानांगौ जायखौ जों फाखाबो होनना बुंनाय जायो बे सागंजों सानानै होनांगौ आरो साना होखांनायनि उनाव नोंथाङा हालदैफोर नांगौबा हालदै एसे हरदो बेनिफ्राय माखासे जि नांगौ जे मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर बायदिसिनाखौ नोंथाङा हरनो हागोन आरो बिदि हरखांनायनि उनावहाय नोंथाङा जे एवना लानाय साम' बे एवना लानाय साम'खौबो नोंथाङा बे ओंख्रियावनो हरनांसिगोन आरो हरखांनानै बिदिनो गेजेर गेजेर एरै एरै होबाय थानांगौ खुस्लिजोंहाय बिदिनो एरबाय थाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ नैजिबा नैजि नैजिबा बा जोङो थामजि मिनिटसो गाव हारसिङैनो गखौ गोदौ होबाय थानांगौ आरो नोंथाङा माजे माजे अरखौबो नायबाय थानांगौ आरो अरखौ जोंहा गोमोरो होनाङा माने जों बेखौ अटाबाव सङोबाथाय आरो आथिखालावथ' बांसिनानो जोंहा गेसावसो संनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो दोरोङारि ओंख्रिखौ होनो अदाबाव संनायो जनो हायो बिदिनो जोंहा जे सबाय संनाय बा सबायजों साम' संनाय बेयो बेयो मोनहां मोनहां जायोब्लाथाय जोंहा मा खालामनांगौ गंगार थुनन्दिया बा मुगानन्दिया होननाय दं बें गंगार धुनजिआबा मुगा दुनन्दियाखौ जोङो खानानै सुना लानानै बेवह ओख्रियाव गारसन नांगौ बेखौ गारसननोब्ला जोंहा मा जायो बेखौ बे ओंख्रि नि मोदोमनाया साबसिन हामसिन जाबोयो आरो नोंथां होमबा जोंहा जानायाव मोदोमफ्रु मोदोमनाय मोनो बा मिलौहाबनाय मोनगोन आरो नोंथाङा थिग बेबायदिनो जोंहा जे सब बायजो साम' होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओंख्रि जायखौ जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि मुङै सिनायथि होदों जोंहा साम'आ गोबां रोखोमनि साम'बो जानो हागौ जेरै आं बुंदोंमोन साम' गोलाव, साम' थुमफ्रु बा फुख्रियावबो जों मोनो फुख्रियाव माखासे माने साम' जों, जाय साम'आ एसे थुमफ्रु हारिनि आरो। बिदिनो साम'लादाय बे साम'लादायजोंबो जानो हायो। साम'लादायजों माबोरै जायो होनोबा जोङो साम'लादायखौ गिबियाव रुग्रोनानै बेनिफ्राय बे सिङाव थानाय मोदोम, बे मोदोमखौ जों एरख'ना लाग्रोनानै एवफ्रामनानै नोङो सबायाव होनो हागोन आरो नाथाय जोङो सबायाव होनाय साम'खौ खुगाजों सोबनो मोनाब्ला बेखौ जोंहा जानाय बायदि मोना होनो आरो नोंथां जोंहा मोनसे ओ मोनसे बाथ्रा दङ जाबाबो खुरैसे जायाबो खुरैसे होननाय, बे जाबाबो खुरैसे जायाबो खुरैसेया जोङो सबाय खौ होनना बुंनाय जायो आरो नोंथां। माने सबायखौ नोंथाङा जायोबा सिंनि मोदोमखौसो मोनजागोन नालाय सायाव जि बाख्ला थानाय बे बाख्लायाथ' बे जेरै दं एरैनो थायो नालाय बेखौ जोङो बिदि मोनसे बाथ्राजों बुंनाय जायो आरो बेनोसै नोंथां जे आं सबायजों साम' संनाय नायनि जे नोंथांनो फोरमायथिनांगौ बेखिनियानोमोन नोंथाङाबो माबाफोर ओंख्रिफोर संगासिनो दं नामा नोंथां?
आङो गुजुनायनि जेंनाजों देहा गाज्रि जानायनि थाखायनो आङो फानलु रोसि बानायगासिनो
अ नोंथाङा फानलु रोसिखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। फानलु रोसि बानायनोब्ला जोंहा हाग्रानि एबा गोबां लाइफांफोरनि माखासे मुलि मा होनो मैगंफोर नांगौ जायखौ मुलि हारिनि होननानैबो बुंनाय जायो आरो नोंथां बे बुस्थुफोरखौ गोदोनि निफ्रायनो आबै आबौमोनहासो बानायनानै दोनबोनाय जेब्ला बै समाव साइन्स एबा बिगियाना इस बांनो जौगायाखैमोन गोदोनि समावहाय डक्टरफोरा फोरखौ मोननो थाङामोन आरो नोंथां बेबायदि बिदिनो गोदोनि समावहाय आबै आबौमोनहा माखासे खस्थ' फोरनि गेजेरजों बिसोरो गावसिनि देहाफोरखौ फाहामनो नाजाबोदोंमोन आरो। बेबायदिनो गावसोरनि नाजानायजों गेजेरजोंनो बिसोरो माखासे बेमारफोरबो फाहामनो हाबोदोंमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला फानलु रोसि बानायनाय बे बानायनानै लोंहोनायजोंबो बिसोरो गोदोनि समाव जानाय गावसिनि माखासे बेमारफोर जेरै गुजुनाय लोमजा लुबाय थानाय, गारामा सानाय, देहा दुरबल जानाय, बेफोर माखासे बुस्थुफोरखौ बिसोरो फाहामनानै लाबोनो हादोंमोन आरो नोंथां। बे फानलु रोसिया गोदो आबै आबौमोनहानो बानायबनानै बोखानाय नाथाय दा बेखौनो जों दासिमबो मा खालामगासिनो लोंबोगासिनो आरो नोंथां। नाथाय आं नोंथांनो फोरमायलांसै फानलु रोसिखौ आबैमोन आबौमोनहा बोरै बानायनाय, बेबायदिनो नोंथाङा मालाबाफोर टाउन सहराव फैयोब्ला म'म' मोनजायो, मम'जों माखासे सुप होयो, बेबायदिनो फानलु रोसि होननानै बिसोरो फानो आरो एखो नोंथां। नाथाय बेै फानलु रोसिया थार फानलु रोसि बिहो खालि ओरैनो फानलु गोसा होनायल' आरो। नोंथां नोंथाङा फानलु रोसि मोननै रोखोमै लोंनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो गोबां रोखोमनिजोंनो बुंजायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गाहायै मोननै रोखोमनिजों लोङो। मोनसे जाबाय अमा आय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय, दाउनि आरो नोंथां, दाउनि बेखौ लोङोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो, मानो होनबा
दाउ फिस्लायाव ज नांगौ रोखोमनि भिटामिन
थायो प्रटिन थायो इनारजि बांसिन रोखोमनि जोंहाय एनारजि मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै फानलुरसि बानायनायाव जोंहा माखासे मुलिफोर नागिरना लानांगौ आरो लाइफां आरिनि बेबाय बिदिनो मुलिफोरा जाबाय गिबियावनो दङ जोंहा उसुमै फुदिना बिलाइ दिंखिया रोदा थालिर रोदा बोग्रोन सना फुलि रुपा फुलि मोन गाम्बारारि ओमफ्राय मोनामदारि बिजौ खान्थिसा हालदै गोथांनि बेदर खमा रोदा मानि मुनि बेबो मोनै रोखोमनि दङ मोनसे फिसि फिसा मोनसे गिदिर मोननैनि मादाव नोंथाङा जिखुनु मोनसे होबा जायो बेनि उनाव जोंनो नांथारोन मोनसे नागारै बुुआनो जाबाय फानलु फिसा एबा फानलु बोरदोन होनो जायखौ बे गैयाब्लानो जोंहा फानलु रोसि जाया होननानै बुंजायो आरो नोंथां बेनि उनावनो जोंहा नांबावगौ जारि जोग्लावरि आरो बिदिनो मोननै मोनथामसो दं आरो जाय बुस्थु जों दा दानि जुगाव मोननो थांला बेफोरखौ हाग्रा बारियाव सो मोननाय जायोमोन आरो बेफोरखौ जोंना आबै आबौआवसो लायोमोन बिदियावनो गिबियाव नोंथाङा बेफोरखौ नागिरनानै लाबोनानै सुनानै आराम दोनफैदो दो बेनि उनावहाय नोंथाङा दाउ फिसा जानाय बाजौ ग्रामनि गाहायाव बेखौ लादो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा सिगांग्रो खालामग्रोदो आरामसे अर जरायनानै संख्रि एसे हरनानै मा खालामग्रोदो नोंथाङा सिगांग्रो दाउ बेदरखौनो एसे सारायाव एवहरग्रोदो आरो एसेल' थाव होनानै बारा बिबांनि नाङा थाव होनानै एसे एरदो एरनानै मा खाला दसे एसे मोनफ्राम मोनफ्राम जायोब्ला नोंथांङा लानाय माखासे मुलिहारिनि लाय फांफोरखौ बैयावनो लखबनानै हरदो आरो बेबायदिनो बियो दै दै गहोगोन जे दै गहोयो बिनि दैजोंबो एसे एवदो एवखांनायनि उनाव मा खालामदो बुरजा बिबांनि दै हरदो आरो बे दैयावनो नोंथाङा माखासे नोंथाङा देरनानै लानाय जेरै हाइजें सामब्राम गुफुर, जाब्रां, साम मा होनो जिरा गुरा, दालचिनि, इलासिफोरखौ ज' लख'बनानै हरदो आरो बेबायदिनो नोंथाङा फुदुंदो गोबाव सम फुदुंनायनि उनाव नोंथाङा संख्रिखौ साखिनायबाय थादो आरो संख्रि नाखि नाखि साखि नायै नायै जेला दैया एसे रानबोयो दैनि बिबांङा एसे लाथा लाथा जाबोयो अब्ला
अनला
बै फान माबा हरनायखौ खांदो आरो नोंथाङा । बे माबा नायखौ बेखौ रुनायसो जाखायो आरो नोंथां मुलि हारिनिसो नालाय बेबायदि दिनो नोंथाङा बेखौ लोंनानै गोबां मुलाम्फा मोनगोन आरो
औ नोंथां समाबो जाबाय औ नंगौ नोंथां । दे अब्ला नोंथां बुंथ'लायनोसै गोजोननाय थाबाय औ दे नोंथां ।